एनो नोंथां। औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं नोंथां?
बिदिनो बार जागासिनो जिरायनानै
औ-औ नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलि समनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय नों नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो गाहामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ-औ नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना ना होमब्ला नोंथाङा आंनो
औ हागोन नोंथां
ओ नोंथांनियाव आं मोनसे आयदानि सायावसो रायज्लायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन आरो ओ बे आयदायानो जाहैबाय नोंथां ओ जोंनि जा बर' समाज बा जोंनि गामि गफाफोरावहाय औवानि बा बाहायथिनि सोमोन्दै एसे फोरमायथिनो हागोन ना नोंथाङा आंनो
औ हागोन नोंथां ओ औवानि गोनांथिया जोंनि ओ गामि जोंनि ओनसोलाव जोबनो थाङा नङा होमबा नोंथां जों ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो औवाजों जों गोबां आगजु एबा जों गोबां बाहाय दों नङा होमबा नोंथां ओ जोङो बिदि ओ औवाफोरनि ना बिदि जोङो औवा जोबोर गुबुन गुबुन गुबुन ओ जादनि दं नङा होनबा नोंथां बिदिनो जोङो भेनदा जाथि ओ बिदिनो जोङो बिजलि औवा बुरगा औवा थाइ औवा गोबां औवा दङ नङा हम बा नोंथां जोङो औवाखौ जोङो गामि ओ गामि ओनसोलाव जोङो गामि गफायाव जोङो गुबुननो सबबो जोङो ओ फाक्कानि न लुनो हाया नङा होमबा नोथां जोङो बिदिनो जोङो औवानि औवाजोंनो लुनानै जोङो औवानि बेरा खामनानै जोङो न' लुनायखौ गोबां
जोङो गामियावनो गासिबो बेजोंनो औवाजोंनो सोलिनाय जायो नङा होमबा नोंथां जोङो औवाखौ जोङो न'खराव जोङो गावनि हाइ एबा सिमाफोराव जोङो सुबासेबाबो जोङो गायनानै दोनथारो नङा होमबा नोंथां
औ-औ नंगौ
नि थाखाय जोबोर गोनांथि बाहायथिनि थाखाय जोङो गोबां गोबां जोङो खामानिफोराव बिदिनो बाहायनो हायो जोङो बिदिनो न' लुनाय एबा जों बेरा न'नि बेरा दुमनाय एबा जोङो बारिफोरनि बिदि बारि सिमानि एबा जोङो मैगं थाइगं गायनायफोराव जोङो गोबां औवा औवाजों जोङो गोबां बेरा दुमनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो जोङो ओ बर'नि गोदो नि बिदि स सलिबाय थानाय जोंनि कालसाराव एबा जोंनि हारिमुफोराव गोलैनाय बिदिनो
जेखाय खबाइफोरखौथ' जोङो गोदोनिफ्रायनो बर' आइजोफोरा ना गुरनायफोराव बाहाय बोदों नङा होमबा बेहाय जोङो ओ जाथि औवाफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो नङा होमब नों थां जेखाय हब हनायाव एबा खबाय हनायाव एबा जोङो दाला सानद्रै सानदेंगा एबा जोङो खिरखा दुख्लि गोबां जोङो ओ मुवा बेसाद जोङो जोङो बिदिनो बानायनायाव बाहायनो हायो नङा होमबा नोंथां जोङो बिदिनो औ। जोङो बिदिनो गोबां दाउ दाउफोरनि जोङो दैनायनि जोङो गग्रा ओ दिनो जोङो गोबां रोखोमनि मुख्राफोर जोङो मोसौनो बोरमानो जों म मुस्राफोर बानायनाय हांसो फिसा दोनो दोनग्रा एबा जोङो दोनग्रा बिदिनो दिदुं दोंग्रा मुवा बेसाद जोबोद गोबां बानायनो हायो जोङो औवानिफ्राय बिदिनो जोङो औवाफोरखौ जोङो बिदिनो जोङो ब बारि बागान गायना लानानै न'नि सोरगिदिं गायना ल बर'फोरखौ गोबां नुयो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो जोङो औवाफोरखौ फाननानै जोङो गोबां रां खामायनो हायो हायो जोङो बिदिनो जोङो सुबा हिसाबै जोङो डाइरेक्ट जोङो फालांगिफोरनो जोङो फाननानै गोबां रां खामाय बिदिनो जोङो थरसे थरनै गामिनि नांगौ फोराव जोङो बिदि हेबग्रा अ मानसिफोरनो जोङो दुलि एबा जों जेखाय खबाइ हेवग्रा मानसिफोरनो जोङो बाख्रि हेवग्राफोरनो गोबां बिदिनो जोङो फाननानै थाइसे थाइनै न'खरनि नांगौफोरखौ जों सुफुंनायखौ गोबां नुनो मोनो नङा होमबा नों ओ बिदिनो जोङो बर'फोराबो दा गोबां न'सै औवानि फालांगि खालामनाय नङा होमबा। जोङो बिदिनो जो बिथांमोना बिदिनो आसखायो एबा जोङो दाल एबा जोङो सुनानै जोङो बिदिनो ओ बिथांमोना ओ बायनानै गोबां गोबां बिथांमोना दाब दाब ओनसोलफोराव बिदिनो दैथायहरनानै बिथांमोना। गोबां रां खामायो नङा होमबा नोंथां जोङो औवाजों गोबां दानि जुगाव जोङो औवाजों गोबां जोङो मुवा बेसाद बानायनाय नुयो मिसिनफोराव जोङो होनानै बिथांमोना गोबां ओ दानि जुगावथ बि नङा होमबा नोंथां गोबां बिथांमोना आइजें बानायो एबा मुवा बेसाद बानायनाय खौ जों गोबां नुनो मोनो
औ औ।
जोंनियाव दा बुंनो थाङोबा जोङो ओ मोनसे जोङो गामियाव जों औवा गैयाबानो जोंनिया खामानिफोरा जाया नङा होमबा।
औ नोंथां।
बिदिनो जोङो औवा गोरानफोरखौ जोङो बिदिनो बन बो जोङो अरबो सुनो हायो एबा जोङो फाननोबो हायो जोङो औवा सिंखावनानै नङा होमबा गोबां जोंनिया खामानि होयो बिदिनो जोङो
दुब्लिफोराव जोङो मैगं थाइगं गाबबा बिदिनो जोंङो बेरा दुमनाय एबा जोङो गोबां बर'नि आगजुफोराव जोङो गोबां ओ औवाखौनो बाहायनाय नुनो होमबा जोङो सेन खखा बिदिनो फल' जेखाइ खबाइ गोबां ओ जोङो औवानि गोबां आगजु मुवा बानायनो हायो नङा होमबा नोंथां।
ओ नंगौ नोंथां।
बिदिनो नोंथाङाबो औवाफोरनि बाहायथिनि बागै एसे बुंफोरथिना होदो नोंथां।
औ औ नोंथां नोंथाङानोथ' गोबां बाथ्रा औवानि फारसे औवानि बाहायथि नि सोमोन्दै बुंखाबोबाय बेफोरनि गेजेरावबो आरो गोबां रोखोम रखोमै खामानिफोरावबो जों औवाफोरखौहाय बाहायनायखौ जों नुनो मोन्दों ओ औवानि बा हायथिया आथिखालाव जोबोर गोजौ थाखोआव असिम मोनहैहोनायखौ जों नुनो मोनो ओ आथिखालाव हाय जोंनि बर' समाज बा बर' हारियावहाय गोबां रोखोमनि औवाफोरजोंहाय आइजें आइला बानायनायफोरखौ जों नुनो मोनो ओ जोंनि औवानि बाहायथि यथिया ओरैबायदिहै गोजौ थाखोआव बांबोनो हमनायखौ जों नुनो मोन्दों आथिखालावहाय औवानि फालांगिजोंबो जों जोंनि न'खरखौ बा जोंनि जा नांगौ जानाय बेसादफोरखौहाय ओ रा बेफोरखौ फाननानैबो गोबां रां खामायनानै आरजिनानै लानो हायो बा बायनानै न'खरखौ खुंनो हायो ओ आथिखालावहाय गोबां दाब दाब जायगाफोराव औवानि फालांगि बानायनानैहाय दाब दाब जायगाफोरावहाय औवाखौ दैथायहरनानै गोबां रोखोमनि रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला सोलोंथाइया जेरैबायादियै बांबोनो हमदों बहि खलम बा लेखाफोरनि बाहायथियाबो जोबोद रोखोमैनो बांबोनायखौ जों नुनो मोनदों दा बेफोरखौहाय बानायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो औवाखौनो नांग्रोगौ जायो औवानिफ्रायसो जोङो लेखा बिजाब बेफोरखौहाय बानायनायखौ जों खोनानो मोनो। बेफोरबायदियैनो जों औवा खौहाय गोबां रोखोमनि खामानियाव बाहायबावनो हायो जेरैबायदिहाय। जोंनि बर' समाजाथ गोबां गोबाङानो औवाजोंनो न'खौ बानायनानै लायो नङा नोंथां बेफोर बायदि खामानियावबो जोंनो औवाखौनो नांगौ जायो। आरो बेफोरबायदियैनो जोंनो औवाखौ आथिखालावथ' गोबां रो रोखोमनि गोबां गिदिर गिदिर गिदिर बिल्डं फाखानि न' बानायनायखौ जों नुनो मोनो बेफोर बादि बानायनायावबो जोंनो औवाखौहाय जोबोर गोनांथि जायो। औवानि बाहायथियाबो एखे रोखोमैनो जायो। फाखा न' बानायनो थाखायबो जोंनो औवाखौ नांगौ जायो। बेफोरबायदियैनो जों औवानि बाहायथिखौहाय जोबोर गोजौ फारसे बा गोबां रोखोमनि नि बाहायथिनायखौ जों नुनो मोनो औवानि बाहायथिया आरो गोबां रोखोमनि दंबावो जेरैबायदिहाय जोंनो बर' हारिया गोबां रोखोमनि फोरबोफोर फालिनाय जायो बेफोर फोरबोफोरावहाय दामग्रा आगजु महरै बाहायनाय जायो जेरैबायदिहाय थरखा, सिफुं बेफोरखौबो जोङो बे औवानिफ्रायनो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो बानायनानै लानायखौ जों नुनो मोनो। नोंथाङा बुंबोखानाय बादियैनो बर' फोराथ' आबाद मावनानै जाग्रा मोनसे हारि नङा आबाद मावनो थाखायबो। जोंनो औवानि गोनांथिखौ जोबोर रोखोमैनो नांगौ जायो माबा मोनसे आबाद मावोब्ला बेखौ जों रैखाथि होनानै लाखिनो थाखाय बा मोसौ बोरमानिफ्राय बेखौहाय ओ मोखौ बोरमानिफ्राय बेखौहाय जोङो सांग्रांथियै लाखिनो थाखाय जोंनो गिबियावनो औवाखौनो नां नांगौ ओसांग्रांथि होनो। होननानै बुङोब्ला जोंनो ओ जोङो माबा मोनसे आबाद मावोब्लाथाय बेखौहाय जोङो बेंखननानै बा बेखौ ओ बेरा होनानै लाखि नांगौ जायो ओ जो बेरा होनानै लाखि लाखिनो थाखाय जोंनो गिबियावनो औवाखौ नांगौ जायो बेफोर बायदिनो गोबां खामानियावहाय जोंनि ओ औवाया जोंखौहाय गोबां रोखोमै हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनो आबाद मावनो थाखाय जोंनो ओ आबाद मावनायनि उनाव
औ।
फिथाया फिथाइ माइखौबो हानानै लाबोनो ना ओ लाबोनाय समावबो जोंनो नांगौ जायो जे बावखा बावखाखौबो जोंनो औवानिफ्रायनो बानायनानै लायो। ओ आरुं नांगौ जायो आरुंखौबो जों औवानिफ्रायनो मोनो। ओ बेफोर बायदियैनो जोंनो हु हुकेन नांगौ जायो हुकेनखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनानै लानो हायो। बेफोर बायदिनो जोङो औवानि फ्राय गोबां रोखोमनि बेसादफोर बानायनानै लानो हायो जेरै बायदिहाय मोसौ बोरमाखौबोथ' जोङो न'ख न'खर फिसिनायखौ जों बर' हारियावहाय नुनो मोनो ओम बेफोर बायदि मोस मोसौ बोरमानि थाग्रा न' बा गलारफोर बानायनायावबो बा गलिफोर बानायनायावबो जों औवाखौनो नांगौ जायो जोंनि बर' समाव हाय औवाजोंनो मोखौ गलि बा गलारफोरखौ बानायनायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेफोर बादियैनो। जोंनो मोसौ बोरमानि खुन्थि बानायनो थाखायबो औवाखौनो नांगौ जायो। नोंथाङा बुंबोखानाय बायदियै बर'फोराथ' गोदोनिफ्रायनो ना हमनानै जाबोग्रा मोनसे हारि नङा होमबा नों?
औ नंगौ नंगौ।
बेफोरखौबो जोङो सेन, ख'खा। ओ जा फल' बेफोरखौबो औवाजोंनो बानायनानै लानो हायो। ओ नोंथां बिदिब्लाथ' जोंना समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा?
औ नोंगौ नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथां दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ दे नोंथां।